हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दायो जोंङो बैसागुनि सायाव सावरायनोसै।
नोंगौ नोंथां सावरायजागोन।
बैसागु होनबाथ' मिथिखायोना नोंथाङा बरफोरनि देरसिन रंजानाय फोरबो
औ नंगौ नोंथां।
दा औ नोंथांमोननि।
एसे फोरमायलाय।
बैसागु बोथोरनि बागै उम माने जोंनाथ' बिदिनो ओ जानाय लोंनाय रंजानाय बेनो नोंसिनिथिं माबायदि? फालिनाय जायो।
औ नंगौ बैसागो बोथोर बुङोबाथ‌ बेयो जोंनिया बोसोर गोदानखौ बरायनाय जायो नंङा होन
औ औ औ
जोंनिया बैसागो बुंङोबाथाय बेवहाय बयबो हौवासा हिन्जावसा एबा ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो ज' ज'यै माने बेवहाय रंजानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ
औ बिदिनो जोंनिया बैसागो बोथोर ओ जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। बे मोसौ बैसाग गोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौथ' आं मोजाङै मिथिया नोंथाङानो फोरमायदो
औ नंगौ नोंथां मोसौ बैसागो बुङोबाथ' जोंङा गि - यावनो जोङो फुङावनो जोङो मोसौखौ ओ मोसौखौ ओ थुखैनो लांनायनि सिगांनो जोङो बेवहाय नांगौ जानाय जोङो जि ओ मैग एसे मैगं थाइगं बायदिफोरखौ जों बुथुमना लायो। जोङो लाव औ फान्थाव औ फान्थाव आरो बेनियाव बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो दिगिलिथि आरो बिदिनो जोङो हा-हालदै बे बेफोरखौबो जोङो औ बेफोरखौ लानानै जोङो माला बानायनायखौ नुनो मोनो।
औ ओमफ्राय गानहोयोना।
औ
आरो ओम आरो दैयाव लांनो लाङोना मोसौखौ
औ दैयाव लाङो। दैयाव लांनायनि सिगांनो जोङो बेवहाय थाव थावजों आरो बै साराय एबा खान्थानि हांगारखौ जोङो एर खुनानै ओ बेसोर मो मोसौफोरनि मोदोमाव फोननायखौ नुनो मोनो नों थां।
औ
औ बेनि उनाव बेसोरखौ जोङो ओ दैमा एबा खाथियाव थानाय दंग' बेफोराव थुखैनो लाङो नोंथां। औ थुखैनो लांनानै जोङो बेवहाय जि दहयो बुंखाबाय बैफोरो मुवाफोरखौ जोङो जि बुथुमना लादोंमोन बै बुथुमना लानायफोर खौ बिसोरनो मोसौनियाव सारनानै होयो आरो सारनानै होनायनि उनाव बेखौ बेवहाय जोङो ओ मेथाइ खननायखौबो नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङा मेथाइखौ ओ मिथिगौ ना?
मेथाइखौ मिथिगौ औ आंबो बेनोना आं मा होनो ओरै मोनथियो आङो ओ लाव जा फान्थाव जा बेनोना
औ नंगौ नोंथां।
लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा ओ गायदे बायदि दाजा ओ बिफा गं मेना बायदि जा दिंग्रि बिफानि लावथि ख्रि ख्रि गान्थि नों जागिन बलद जाथि बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन जांगिला गेदेर बे नो दा
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बुंदों। औ बिदिनो जोङो बेवहाय ज' ज'यैनो जोङो ओ ओनसोल लाना ओनसोल एबा जोंनि गामि गामि फोरनि गासैबो बेवहाय थांनानै जोङो ओ मोसौफोरखौ थुखैनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो नों थाङा बुंनाय बायदिनो ओ गा ओ बुंनानै जों मोसौखौ थुखैयो आरो बेयाव बेनि उनाव थुखैखांनायनि उनाव बे सानखालि मोसौफोरखौ जोङो गोदान दिरुं माबा जोङो बै दिरुंखौ थाखानाय दिरुंखौ गारनानै बेसोरखौ बै सानखालि उदाङै दुब्लि बारियाव जोङो हेगा हगारना होनायखौ नुनो मोनो। आरो जेब्ला न'आव मोना मोना मोनाबिलियाव खानोलाबो बेवहाय जोङो गोदान दिरुंजों बेसोरखौ खानायखौ नुनो मोनो।
औ औ मोनाबिलियाव गोदानजोंहाय खानानै माने न'आव हाय लानानै फैयो आरोना दिरुं गोदानजों खानानै आरो न'आवहाय फैनायनि उनाव माबाफोर खालामबावो नामा?
औ बे थुखैखांनायनि ओ जि फैबाय फैनायनि उनाव जोंनिया जि माला बानायदोंमोन ना? बै माला खौ जोङो ओ न'नि ओ उसुं मुदानि जि बेवहाय जोङो आलायनानै दोननायखौबो जोङो नुनो मो मोनो नोंथां
आथसा
औ
अबेनि न'आव मोसौनि न'आव ना मानसि
औ मोस सौनि न'आवबो नुनो मोनो जोङो। आरो बेवहाय जोङो मानसि थानाय एबा जों बेबायदिनो न'आव जायखिजाया जोङो दोननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ आरो बैसागुआवथ' माबाबो जायोना गोखा गोखैबो
औ बे बे सानखालिबो जायो जों गोखा गोखै बै सानखालिनो जोंनिया दिंखिया आरो लोगोसे जोङो गो ओ फिथाइ- सामथाइबो होनायखौ नुनो मोनो खान्थाल खान्थाल फिथाइखौबो होन नाय नुनो मोनो थाइजौ फिथाइ बेबायदिनो गोबां जोङो गोखा गोखैफोरखौ बुथुमनानै जोङो आ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
उम
औ बेबायदिनो जोंनिया मोसौ नि दिना थाङो आरो बेनि जोंनिया गुबुन दिनखालि बेनि जि ओ दिन थांखांनायनि उनाव अखानायै जोंनिया मानसि दिन होननानै बुङो नोंथां नोंथाङा मान दिननि ओ
मानसि दिनखौथ' मानसि दिनाथ' बेवथ' जेबो गैयाना मानसियाव बेथ' जानाय गोखा गोखै जानायल'सोना बाहाय
औ बेफोर जानाया बो जायो लोगोसे जों जोङो बै खालि जोङो फुंआव फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोब स्रां एबा गोदान सि गाननानै जोङो न'आव गिबियावनो बिमा- बिफाखौ खुलुमग्रोनायखौ नुनो मोनो दा न'नि गेदेर खौ खुलुमनायखौ नुनो मोनो आरो बेसोरनिफ्राय बोर लानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो खाथि खालायावनो थानाय गोदोर गोलावफोरखौ जोङो ना बेसोरखौ जोङो थांनानै ओ न'खर -न'खर औ खुलुमहैयो आरो खुलुमनानै जोङो बैसोरनिफ्राय बोर लानायखौ जों नुनो मोनो
उम
औ नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदि
औ जोंनाबो जोंनाबो बिदिनो जोंनि साइद जोंबो बिदिनो
औ बिदिनो जोंनिया बैखालिबो बिदिनो गोखा- गोखै बायदिसिनाफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ आरो रंजानायफ्रा माबायदि सोलियो नोंसिनिथिं
औ जोंनि जायगायावथ' रंजानाय बुङोबाथाय गासैबो जोंनिया ओ बोराय बुरै बेनि गथ' उन्दै -उन्दै हौवासा- हिनजावसा आरो सेंग्रा- सिख्लाफोराथ' जोंनिया गोबाङैनो खाम, जथा, सिफुं बायदिसिना लानानै ना बर'नि दामग्रा दामग्रा बुङोबा जोंनिया खाम सि फुं सेरजा हारमुनि जिबस्रिं बेबायदिनो जोङो दामनायखौ नुनो मोनो आरो बैफोर दामग्राफोरा जोंनिया जि आइटेक बिमुंबो मोनबाय नोंथां नोंथांनि जायगायाव मा माबायदि जोङो बे फोरबोखौ रंजानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनाथिंबो बिदिनो माने सेंग्रा सिख्लाफोर ज' ज'यै ओंखारो आरो बोराय बुरैफोर ज' ज'यै न'खर न'खर थांनानै रंजाहैयो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय बिदिनो जमा जमा जमा माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोर बोराय बुरैया बोराय बुरै आरो गथ'फ्रा गथ'फोर बिदि रंजानायखौ नुनो मोनो आरो
जोंनि जायगायावबो बिदिनो जोंनिया हिजाव हिनजावफोरा गाननाय दख'ना हिनजावफोरा जि द खना गानो। बेखौ गानो जोंनिखिं आरो गामसा लोगोसे औ गामसा आरो आरनाइ फालि आरो जोङो गुफुर औ गफुर गिन्जिखौ गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जोङो मोसाखांनायनि उनाव जोङो बै ओ जि दख नखर नखर थांनानै जि मोनदों माइरं मोनो एबा रां मोनो बै बेफोरखौ जोङो जमा खालामनानै नानै जोबनायाव जोङो बेखौ जमानो जोङो ओ दाबसे जायगायाव जोङो खाना जानाय बायदि जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
बेखौथ बैसागु जोबनानैसो जायोना?
औ नोंथां बै मोसाखांनायनि उनाव जोंनियाव बेयावहाय जोंनि जायगायाव स्नि स्नि सान मोसायो। आरो बे स्नि साननि उनाव जोबनायाव जोङो बैखौ ओ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
अ ओरैनोथ बैसागुआवहाय मा मा जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन‌।
हो
बैसागुआव मा मा जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नोंथाङा।
अ बैसागु बुङोबाथ जोंनिया गिबियावनो जोङो ओ जोंनिनो ओ जाबाय थानाय जेनेबा अमा बेदर। बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो। आरो आलासि फैयोबाथाय जोङो नआवनो थानाय ओ दाउला दाउ बेफोरखौ जोङो गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ।
उम नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै जायो माबाफोर जायो ना?
जों हा जोंनाबो बिदिनो जायो।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला ओह लाखिथनि नोंथां गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों।